हेल'। हेल'।
हेल'।
हेल'।
ओ खोनादों ना नोंथां?
खोनादों ना?
औ औ खोनादों। औ।
दायो नोंथां ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै।
औ नोंथां सावरायजागोन।
खोनादोंना ओ दा होमबा जोङो बोथोरनि से बोथोरनि सायावनो सावरायनोसै ओ जेनेबा जोंथ' बोथोरखौ गोबां रोखोमनि मोननो हायो जेरैहाय दैज्लां बोथोर गोजां बोथोर दुफां बो थोर उदां बोथोर नङा होमबा दा बेनिनो मोनसे दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै साव सावरायनोसै।
औ।
आ। दैज्लां बोथोरखौ जोङो हमनो हायो बैसाग दाननिफ्राय जायनोखि जोंनि इंराजि ओ मान्थावहाय गोग्लैयो। ओ मार्च एबा एप्रिल बेनिफ्राय जागायजेननानै ओरैजाय ओ आगस्ट' बेफोरसिम गोग्लैहैयो आरो।
औ।
अब्ला जों दा बे दैज्लां बोथोराव गोबां रोखोमनि खामानिफोर मावो ओ जेरैहाय जोङो आबाद मावो।
औ।
बिदिनो माखासे फोरबोफोर फालिथाय फालियो बे फोरनिनो सोमोन्दै सावरायनोसै। ओ जोङो दैज्लां दैज्लां बोथोर बेवहाय गाहायै नुनो मोनो आबाद मावनायखौनो मानो होनोब्ला जोंनि आसामाथ' आबाद गाहाय ओ मोनसे रायजो नालाय अब्ला बिनि बांसिन मानसियानो आबादनि सायावनो सोनारनानै थायो दा बेनि सुबुंफोरा दैज्लां बोथोराव गाहायै आबाद मावो आरो जेरैहाय माइ आबाद मावो।
औ नंगौ ‌।
फाथो आबाद मावो बिदिनो दैज्लांनि माखासे मैगं थाइगंनि फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो।
औ।
बेफोरनि गेजेरजों गावनि नांगौखौ सुफुंनायजों लोगोसे माखासे रांखान्थियावबो बाहाय नाय आरो गुबुनखौ सुफुंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो दा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
औ नों ओ नोंथाङा जे बुंदों जेरै आसामाव ओ बांसिनानो आबादाव सोनारनानै थायो जिहेतु माने आरो जोङो दैज्लां बोथोराव गाहायै बुंनो थाङोब्ला माबाखौनो माइखौनो मावनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां?
औ
औ अब्ला आं माने दा बे माइनि सायावनो एसे बुंनो माने जेनेबा जों माइखौ बुरै गायो मायो
औ बुंजागोन नोंथां
दा माइ गायनो ओ माइखौ बोरै गायो होनोब्ला गिबियावनो जों ओ जि माइ गा खोथियाफोरनि थाखाय जि माइलि बेखौ जोङो दैयाव सोमग्रोनांगोन बिदिनो दैयाव सोमनानै
दै माने जेनेबा बेफोरबायदि फुख्रिफ्रावनो सोमजागोन आरो बस्थायाव सोनानै। आरो बेखौ सानथाम सानथाम बा सानब्रैफोर दोननायनि उनाव दै सिङाव सोमना दोननायनि उनाव बेखौ बोखांनानै जोङो दाबसे जायगायाव गुवार फेन लानानै बेखौ
हायाव आरो गुवार फेन लानानै बेखौ माबानो बेफोरबायदिनो लाइ बिलाइ बा थालिर बिलाइफोरजों खोबनानै दोननांगोन आरो आरो बे बे बेथ' बिदि जाबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो जि जायगायाव फोगोन माने बे जायगाखौ जोङो मोजाङै हालेवनानै बिदिनो
हालौवनानै हाखौ फोमोननानै बेयाव मै होनानै मै होनानै हा हाखु समान खालामनानै बिदिनो ओ दैया जेन फारसेथिं स्र' गलांजोबो दैया जमा थाया मानो होनब्ला दैया जमा थायोब्ला जोंहा खोथियाफ्रा गाज्रि जागोन आरो खोथिया मोजां रज'नाय नङा बेनि थाखाय जोङो दैखौ फारसेथिं स्र' गलांजोबनाय खालामनानैना दोननो नांगोन बे खोथियाथिलिखौलाय थ बिनि नि थाखाय जोङो मैफोरजों बिदिनो मोजां समान खालामनानै जोङो
माबाखौ हाखौ बिदिनो समान खालामना लानो गोनां जागोन आरो जाय जोंनि खोबना दोननाय माबा खोथिया बियो जेब्ला गाजा इसे इसे ओं ओंखारो अब्ला जोङो बेखौ फोनाय जायो। जेब्ला गाजा इसे ओंखारो बेखौ जोङो जि जायगायाव माने फोनो थाखाय जायगा समान खालामदोंमोन बे जायगायाव लांनानै जोङो बेयाव फोहैनाय जायो
खोनागादों नोंथां औ आरो बिनि उनाव बिदिनो ओ दान मोनसे दान मोनसेसोनि उनाव बे खोथियाया राहैयो जेनेबा रानाय माने फुजानाय जाहैयो आरो थ ओ गोबां मानसिफ्रानो बा गोबां आबादारिफ्रानो बे खोथियाखौ फोना दोननानै जेब्लासिम रायो अब्लासिम गोबां बिदिनो बु गुबुन गुबुन माखासे खामानि बेफोरखौ मावो जेरै ओ आबादाव माबानाय माबानायनि थाखाय हाग्राफोर जायैनि थाखाय आलिफोर खौ दाननानै आलिफोरखौ दाननानै खोयो जिहेथु माने जोङो आलिफोरखौ समान दान माबा माने आरो दाननानै जुदि जों होफिनाब्ला बेयाव थानांगौ बायदि दैफ्रा थानाय नङा जायनि जाउनाव आबादा मोजां जानाय नङा बेजों लोगोसे गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन हाग्रा बंग्राफोर जायफोरखौ जोंनो गोनांथि गैया बा जायफ्रा जोंनि माइ आबादनि थाखाय गाज्रि बेफोरो माबागोन रज'गोन दा बि बेनि थाखाय जोङो आलि दाननाय आलिखौनो खोब गोनां जानानै फैयो बेबायदिनो बेफोरबायदिनो ओ आलो ओ आलि दानखांनायनि उनाव बेफोरबायदिनो हालेवनानै जेब्ला हाया मोननाय जागोन माने जेनेबा माइ गायजागोन बे समाव खोथियाखौ फुनानै
बेखौ बेखौ गायनाय जायो आरो आरो बिदिनो गायखांनायनि उनाव
गायखांनायनि उनाव बिदिनो बे जों बे आबादखौ
दा द' दानसो नांफ्रामोन नामाथाय ना माइआ मोननो
ओ नङा नोंथां द' दान नांद्राया
ब्रैफोर नांगोनदां ना थ' बिदि माने बिदि जेब्ला माइया मोनो अब्ला बेखौ जोङो हानानै आथिखालनि आथिखालनि जुगाव जिहेथु दा गोबां जुगा सोलायबोबाय थ' बेनिखायनो गोबाङाव नुयोसै जेरै मेचनजों हानाय मेचनजों गायनायावबो मेचिनजों गायनाय हानायावबो मेचिनजों हानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो थाङोसै आरो
थ' बेबायदिनो जोङो माबाखौ हानानै ओ माइखौ हानानै बिदिनो सरनानै बिदिनो मुथि मुथि खानानै माने न'सिम जों ला-लाबोयो आरो लाबोनानै बिदिनो मार जोङो मारा होनानै आथिखालनि जुगाव खिन्थु फ्राय बागैनो जोङो दुब्लि बारियावनो मारा होनायखौ नुनो मोनोसै जि जिहेथु दिनै ट्रेक्टरा एक्स्रा स्पेसियेलि माने मारा होग्राल'बो ओंखारबाय जाय नि थाखाय माने बेखौ दुब्लि बारियाव लाना थांनानै ला ओ दुब्लि बारियावनो मारा होनानै जोङो माइगो माइ बेगरखौ मोननो हायो माइ बेगरखौल' जोङो न'आव लानानै फैनाय बायदिबो जायो आथिखालाव खिन्थु गोदोनि जुगाव बुंनो थाङोब्ला बे माबाफोरखौ ओ जिहेथु हाखो हानाय जि दांग्रिफोर बेखौ न'आव लांनानैहाय न'आवसो मोसौजों मोसौफोरजों जोङो मारा होनाय जायोमोन मोसौजों मारा होनायनि उनाव बेखौ उल जिगाबखौ एक्स्रा खालामनानै ओहो ओहो माइ गुदु माइ बेगरखौ माने एक्स्रा खालामनानै जोङो बिदि नो बाख्रिफ्राव सोनानै दोन्नाय जायोमोन आरो
औ
औ दा बिनिफ्राय बाख्रिखौ दे नोंथां बुंलाय
ओं बेनिफ्राय आथिखालाव नुनो मोनोसै जे जिगाबखौबो जोङो फालांगियाव बाहायनाय जेरैहाय ओ जिगाबखौहाय जोङो गुबुननो फानहरनो हायो ओ मोनसे गारि मथे नहलेबा थ्रेग क्टर मथे आरो जेरैहाय गारि गंसेयाव ओ सोरबा सोरबा थामजौ रां होयो सोरबा सोरबा बाजौ रां होयो आरो ओ गोदोनि दिनावहाय बेबायदि फालांगि खालामनाय जायामोन जिहेथु जोंनि न'खरफ्रोमावबो मोसौ दङमोन मोसौआ जायो बे बे जिगाबखौनो अब्ला बे मोसौनि थाखायनो बे जिगाबखौहाय दोननाय जायोमोन आरो माइहुं खुंनानै इनिफ्राय दायो आथिखालथ' मोसौखौ नुनो मोनला नुयोब्लाबो न'खरावहाय मासे बा मानै बिनि थाखाय थाखाय बे बुरजा माइनि जिगाबा एभेल एभेल जायो जेरावनोखि जाख'नो हायियाव आ सलायनानैबो थायो अब्ला नैबे बे जिगाबफोरखौहाय आथिखालाव फाननायखौहाय नुनो मोननाय जायोसै आरो बिनिफ्राय ओरैबायदिबो जाबाय मेसिनजों माइ मारा जाहोनायनि जाहोनावहाय नैबे ओ माइ बिलाइफोरा जायखौ जायनिखि जिगाब जागोन बियो एसे ससे ससेयावनो बायस'ग्रा जाबाय जायनिखि मोनसे स्र' स्र' जिगाब महर जाला अब्ला बेखौ फुंनानै दोनाया इसेबां मोजां जाया आरो बेनिखायनो ओ माथो खालामनो होननानै बेखौ अहाय फानायखौबो नुनो मोननाय जे ओ दा बेजे जिगाबखौ लांनानै जायनिखि बायो बिसोरो ओ गोबां बिबां निं मोसौनि खेथि खालामो एबा मोसौनि फार्म दङ आरो दा बेफोरावथ' बिसोरनो जिगाबनि जोबोर गोनांथि जाहैबाय। अब्ला नैबेखौ जोंनिफ्रायनो जायहानिखि फाननो हायो बिसोरनिफ्राय बायस'नानै लांफैनायखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायोसै आरो
औ
बेनिफ्राय आरो जोङो बुंबावनो हायो नैबे ओ माइ मारा होनायनि खेथ्रआवनो गोबां रोखोमनि माइ मारा होनायखौ नुनो मोनोसै ओ खायसे
दांग्रिखौहाय सोनानै हरनांगौ आरो खायसे हानाय एखे थरैनो हालांगोनबो हानायनि उनावहाय माइखौहाय स्र' स्र' बेलेग मोनसे साइदथिंजाय लखबनानै गालांबाय थागोन। बेनिफ्राय गुबुन फारसेथिंजाय बेै नारा जिगाबखौहाय गुबुन फारसेथिंजाय हगार हरनाय बेबायदिखौबो जोङो नुनो मोननाय जायोसै आराम
औ माने जेनेबा हानायजों लोगोसे मारा होखानाय जायो आरो ना‌
औ औ जिहेथु मुगायानो गोदान मुगा जाहैबाय। ओं बिदिब्ला नोंथां ओं दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै।
औ औ ज औ धन्बाद। मोनसै।